औ नोंथां
औ नोंथां
औ खोनादोंना नोंथाङा? औ नोंथाङा एसे सम दंब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावहाय दैज्लां बोथोर समाव मा आबादखौ मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो हागोन ओ आबाद मावोब्लाथ' जोंहा आ दैज्लां बो थोर समाव गासैबो आबाद मावखायो। नङा होमबा गामि गामि बा बायदि ओनसोलफोराव ओ मानो बुङो अब्ला जोङो औ दैज्लां सफैनाय लोगो लोगो गासैबो जोंहा माइ आबाद मावनायाव गासैबो मु खब जायो औ जोंनि गुबै जानाय आदारानो जाहैबाय जोंना ओंखाम नङा होमबा नोंथां ओ लोगोसेनो जोंहा ओंखामनि अनगायैबो जोंहा मैगं थाइगं बा बिदिनो फिथाइ सामथाइफोरनो खौबो जोंनो गोनांथार बा बेफोर आबादफोरखौबो जोङो मावनो नांगौ।
औ नंगौ नोंथां।
थिग बिब्दिनो जोंहा औ माइ आबाद मावनायनि अनगायैबो जोंहा दैज्लां बोथोरफोरावबो गोबां बिदिनो आलादा आलादा आबादफोरखौबो मावनाय जायो आरो नों थां जेरै मैगं थाइगंनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओ दै ज्लांनि औ राङा लाव पानिलाव बा भेन्दि औ प टल बैफोर ओ आबादफोरखौ मावनाय जायो आरो नोंथां लोगोसेनो जोंहा फाथ औ फाथो आबादफोरखौबो जोङो मावनाय जायो ओ थिग बिब्दिनो जोङो आरो जोङो ओ नुनो मोनबावो जोंहा ओ दैज्लांआव आरो खायफाया बिदिनो ओ आरो दस्रा उफ्रा आबादफोरबो मावो जोङो गिबियावनो बुंनो थाङोब्ला जोङो राङालाव आबादफोरखौबा पानिलाव आबादखौ जोङो मारै मावनाय जायो बुङोब्ला जोंहा खायफायाव खायफाया जोंहा हायावनो गायो राङा लाव फानि लावखौ आरो खायफाया औ खायफाया जोंहा सां बैसां लुनानैबो जोंहा बै आबादखौ मावनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
थिग बिबदिनो जोङो राङालाव औ बेगरफोरखौ जोङो नारसारिफोराव जोङो बायनानै लाबो बोनो हायो बा जोङो ओ जाय औ फिथावा फिथाइया मोजां औ थायो जोङो बेनि जोलैखौबो जोङो बा बिनि बेगरखौ जों लाखैनो हायो आरो नोंथां। औ थिग बिब्दिनो जोङो बैफोर बेगर फोरखौ जोङो खायफाया न'आवनो ओ गाजाय होग्रोयो ओ बिनि एसे बिलाइ रोदोमनायाव लागै बेनि उनाव बेखौ दुब्लि फोथारफोराव लांनानै गायहैनाय जायो आरो नोंथां। गोबोर हासार बा बिदि रासायनारि हासार बाहायनानै औ बिदिनो जोङो ओ बेखौ गायहैनानै औ खन्दा खन्दा खालामनानै जोङो राङालाव बा पानिलावफोरखौ जोङो गायनाय जायो बिदिनो जोङो ओ गोबांखौनो जोङो नुनो मोनो नै बिघा थाम बिगा गाहाम जोङो आबाद मावनाय आरो राङालाव आबादफोरखौ।
औ नंगौ नोंथां।
मानो बुङोब्ला जोंहा दैज्लांआव जोङो मिथिना मोनो जोंहा मैगं थाइगङा एसे खमो जायो होननानै बेनिखायनो ओ मालाबा जोंहा दै बांद्राय अखा हानायनि थाखायावबो जोंहा दै ओ आबादफोरा खम जायोबा मालाबा जोंहा दै गैयिनि थाखायबो जोंहा आबादफोरा मोजां जानो नागिरा। नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बिनिखायनो खायफायाबो जोबोर बुरजा बुरजा आबाद मावो बा मैगं थाइगङा जोंहा दैज्लांनि आबादा एसे खम आरो मेसेंनिसाय जोंहा मेसेंआव गोबां बांसिन आबाद मावनाय जायोबा बिदिनो मेसेंनि आबादा बाबसिन थिग बिदिनो जोङो औ रां हालावखौ गायखांनानै जोङो। ओ जेब्लासिम बियो गो मानबाय लांगोन अब्लासिम जों बेयाव मोजाङै दै होबाय थागोन बा बिदिनो गोबोर हासारफोरखौ होनानै जोङो जोथोन लाना मावनाय। जायो आरो नोंथां औ बेनि उनाव जोङो बेखौ जोगोनार फिथाइया थायनायनि उनाव जोङो बेखौ औ खायफाया एसे गोथां हाङावनो फानो बा खायफाया गोमोन जानायनि उनाव फानो आरो जोङो। गोबां बेसेन लानानै जोङो रां लानानै जोङो फाननाय जायो आरो। थांबा जोङो खायफाखौ जोङो गावनि न'आवनो जोङो औ। बि हाखर फारफोराव बा बिदि फुख्रि फारफोराव जोङो बैसां लुनानै जोङो। गायनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
लोगोसेनो थिग बिब्दिनो जोङो दैज्लाांवबो खायफाया जोबोर फालौनि बागान खालामामो जेरै जोङो गंगार फालो जोङो दैखौ फालौ खेबजां बुङो जोङो बिनिबो जोङो। फाल' खालाम आबाद खालामामनायखौ नुयो आरो जोङो नुनो मोनबावो जोङो बै औ बै फालौखौ जोङो आबाद खालामनानै खायफाया आसार बानायनानै फानो आरो नोंथां। जोङो मिथिना मोनो बिदि आसार खालामनानै। फानोबा जोङो रांखौ एसे बांसिन मोननो हायो आरो मानो बुङोबा जोंनियाव गंगार फारौआव जोंना गोबोर जोबोद गोसायै आलुयो आरो नोंथां।
औ नोंगौ
औ थिग बिदिनो जोंहा दैज्लांनाय आबादफोरखौ मावनाय जायो लोगोसे जिंखा लेस्रा बैफोर आबादखौबो जोङो। दैज्लाङाव मावनाय जायो नाथाय जोंहा गो जों मा मोनो जों आबाद मावनायसे आलादामोन आरो गोदोनि समाव जोंहा गोबोर हासारफोरखौ। बायनानि आबाद मावोमोन। नाथाय जोंहा दानि समाव एसे रासायनारि हासार होना आबाद मावनाय जायो मानो। बुङोब्ला जोंहा औ। रासायनारि हासार होनानै मावोब्ला जोंहा एसे खम समावनो जोङो फिथाइ। मोननो हायो बा जोंहा बुरजा रोखोमै औ मैगं थाइगंफोरखौ जोङो मोननो। थायो
औ नंगौ नोंथां
औ लोगोसेनो जोङो मेसेंनि आबाद बुङोब्ला जोंहा मेसेंनि आबादाथ' बिदिनो गोबां मेरला। दं जेरै जोङो फुलकबि बान दा कबि अलकबि बा मुलाह औ बेसर लोगोसेनो सबाय मथर लाइ लाफ जोङो बिदि आबाद मावनायफोरखौ नुयो आरो जोंनि। लोगोसेनो धनिया आबाद बुंनो। थाङोब्ला जोङो औ नंगौ नोंथां लाइ लाफाखौ जोङो खायफाया बिदिनो। गोबां रोखोम बुरजा रोखोम फोनानैबो जोङो हाथाय बाजारफोराव फाननाय जोङो नुनो मोनो आरो। था
औ नंगौ नोंथां
औ बेनि अनगायैबो जोङो लाइ लाफा आबादखौथ' जोंनि न'खरफ्रावबो जों एसे एसेबाबो जोङो। गावनो गोबोर हासार बाहायनानै जोङो गायनानै जानायखौ नुयो आरो नोंथां मानो बुंबा जों औ न' मावनानै जानाया जोंहा एसे मोजांसिन जायो जेराव जोङो गोबोर हासार बा बाहायनानै जानाय जायो नाथाय खायफाया बिदिनो औ औ हाथायफोर बाजार फाननायफोरा एसे बिसोरो आलादा हासार होनानै गायनाय गायनो जोङो जायोब्ला बैफोरनिफ्रायबो जोङो दासान्दै जोंहा मानो बुङोब्ला बेमार आजारा बांद्राय जाबाय आरो नोंथां बिदि बांद्राय मुलि बा हासार होनायनि थाखाय थिग बिबदिनो औ मेसेंआवबो हाइजें बा हालदै आबादफोरखौबो मावनाय जायो आरो लोगोसेनो जोङो फिना मोनबावो बेसरखौबो जोङो खायफाया बिदिनो थाव फेदेरनायनि अनगायै आरोबाव औ बिदिनो मैद्रु जाया होमबा नोंथां बेसर गोरलैखौबो औ बेसर गोरलै गोबाव मैद्रु जायोबा जोंहा मुला फिथाइखौबो जायो बा मुला बिलाइ गोरलैखौबो मैद्रुनि थाखायबो फोनानै बा आबाद मावनानै जोङो फाननाय जायो फिथा खानानै लोगोसेनो जों बेखौ फिथाइखौबो जायो जोंहा आरो मुला फिथाइखौ जोङो औ इयुननि थाखाय फोराना दोननाबो जोङो जानो हायो आरो थिग बिदिनो जोंनि ओनसोलाव बिदि दै मेसेंनि आबादफोर मावनाय जायोबा दैज्लांनि आबादफोर खौ माइ आबादनि अनगायैबो बिदि आबाद मावनाय जायो ओ बिदिबा नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथांनि ओनसोलाव दासान्दै मा आबाद मावदोंबा माइ आबादखौ माबायदिहाय गायनाय फुनाय जायो नों
औ औ औ हागोन नोंथां जेरै नोंथाङा होननाय बायदि जोंनि ओनसोलावबो गुबै माइ आबादखौनो बांसिन मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो जेरै जोङो बेनि अनगायैबो जेरै जोंना जिंखा लेस्रा बिदिनो जोङो दैज्लांनि आबाद मावनाय जायो आरो मैगं थाइगंखौबो जेरै जोङो फिथाइ सामथाय फिथाइनिबो आबाद मावनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय जोङो गुबैयै जोङो माइ आबादखौनो गोबांखौ मावनाय नुयो आरो नोंथां जेरै जोङो माइ आबादखौ गिबियावनो मावनो थाखाय माइ फिसिनांगोन नालाय नोंथां बेखौ जोङो गोदोथ' जोंना दोनखायोमोन आरो जेरै माइस्लिखौ जोङो दोनखानाय जायोमोन दानि जुगाव थ' जोङो औ नार्सारिनि माइया एसे मोजांसिन जासिनो जेरै फिथाइ होसिनो होननानै जोङो नार्सारिनिफ्राय लामनायखौ गोबांखौनो नुनो मोनो आरो नोंथां बेनि उनाव जोंना जेरै औ माइ आबादनि मुंफोराबो गुबुन गुबुन ओंखारबाय जेरै बिबि अग्र बिदिनो जोंना गोबां गोदान गोदान मुं ओंखारबाय आरो जेरै माइस्लि माइनाबो आरो नोंथां बिनिवनाव हाय औ बेखौ फोननो थाखाय गुबैयावनो बे गाजा होनांगोन ना नों बेखौ जोङो जेरै फाथोनि बस्थायाव सोनानै बेखौ जोङो हाखराव जेरै फुख्रियाव नङाब्ला जोङो बेखौ सोमनानै दोननायसायो आरो नोंथां बेयाव जेरै साननैसो बिनि उनावहाय जोङो औ बेखौ बोखांनानै जेरै जोंना थालिर बिलाइ बिनि उनाव थास' बिलाइजों जोङो फेनस्राना दै सरावथ' होनना जों खोबना दोननाय जायो आरो नोंथां मानो होनोब्ला गाजाया मोजां होगोन ना अब्लासो बिनिखायनो जोङो खोबना दोननाय जायो आरो बेनि उनावहाय औ बेखौ गायनो थाखायथ' जोंनो फोथार नांगोन नालाय नोंथां जोङो गिबियावनो फोथार एवनाय जायो आरो जेरै जोङो गिबियावनो जों खारायग्रोना लानाय जायो आरो न थां बेनि उनावहाय जोङो बेखौ सामार होनाय जायो आरो गोदोथ' जोंना जेरै मोसौजोंसो हालएवोमोन नालाय नोंथां बेयाव जेरै जोङो नांगोल जुंगाल बेखौ बाहायोमोन आरो मोसौजों एवनायाव दानि जुगावथ' जोंनाे ट्रेक्टरजोंसो एवनाय जायो नालाय जेरै जोङो ट्रेक्टरजों एवोब्ला खम समनि गेजेरावनो जेरै नैजि बिघा थामजि बिघा गाहाम जोङो एवनो हायो नालाय नों थां बेनिखायनो जोङो मोसौजों एवनायखौ एसे खम बिबांनि नुनो मोनो आरो माने ना मोसौजों एवनोबा जोंनो गोबां समनि आंखाल जायो आरो नोंथां
औ
बे औ बिनि उनावहाय जोङो जेरै बे माइस्लि माइ सोमना लानायखौ जेरै जोङो आखायजों एसे एसे खादायाव लानानै सारास्रोननानै फोनाय जायो आरो नोंथां बे मा होनो माइस्लि माइखौ औ बिनि उनावहाय बियो जि साननि उनाव एसे जौस्लुंस्लुं जागोन आरो नोंथां बेनि उनावहाय बियो जेरै थामजि साननि उन थामजि सान जायोब्ला बियो रानाय गाहैज गायनाय जाहैगोन आरो नोंथां गायजानाय बिनि उनावहाय जेरै जोङो गायनो थाखाय बेखौबो जेरै जोङो दैज्लां बोथोरावथ' जोंना अखानि बिबाङा गोबांखौो अखानि बिबाङा गोबां जायो नालाय नोंथां सोरै जोंनो दैखौ लाखिनो थाखाय जेरै जों आलि होनाय जायोानो मानो होनोब्ला जोंनो औ जेरै माइ गायनो थाखायथ' जोंनो दैनि गोनां जाखायो नालाय नोंथां बेनि उनावहाय जोङो औ आलिखौ खोग्रोना लानाय जायो बिनि उनाव जोङो खारायग्रोना लागोन बेनि उनावहाय जोङो सामार होनानै बेयाव जेरै खोथियाखौ जोङो फुनानै बेयाव गायनाय जायो आरो जेरै गोदोथ' जोंना जेरै आयजोफोरा बिनि न'खर बैनि न'खर न'खर सावरि जालायोमोन नालाय नोंथां बेनि न'खराव बैनि न'खराव औ दानि जुगावथ' बिदि सावरि बिदि जायाना जोङो जेरै टिका हाजिरा रां लानानै गायनायखौ जों गोबां नुनो मोनो आरो गोदो गोदायथ' बिदि रांलि आ रां लाना गायनाय नुवामोन जेरै सावरिफोरखौनो जालाबायनायखौ गोबां नुनो मोनोमोन आरो नोंथां दानि जुगाव बेखौ एसे खम बिबांनिु नुनोनो मोनला होनजायो नोंथां बिनि उनावहाय जोङो बेखौ आखाइजों गस सासे ग सासे जेरै गायनाय जायो आरो नोंथां बेयावबो जेरै गोथौ हाबा जोङो जावायनानै दोनग्रोनाय जायो आरो मानो होनोब्ला औ गोथौ हायावथ' गोबां दै जायो नालाय नों बिथां जेरै जोङो जावाय खोथियाखौ गायोब्ला बेयाव जेरै दैफोरा लोमोब्ला बियो थैफिनो आरो नोंथां बेनिाय ओंखायनो जोङो औ जावायग्रोनानै एसे रानाय खालामो आरो जेरै बेनि उनावहाय जों बेखौ गोथौ हायाव एसे गेसें सेंलां सेंलां गायनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव बेयो औ जेरै बोरि हाब्लाथ' बेयाव दैनि बिबाङा एसे खम जायो नालाय नोंथां बेखौ जोङो सावाय खेथिया खौनो जेरै गुबुङै जोङो बुंथेबथेब थुनानै गायनाय जायो आरो नोंथां जेरै जोङो औ गिबियावनो जोङो माइ गायनोब्ला बेयावबो जोंना नेम दं नालाय नोंथां सेरै जोङो गसा लानाय होनो बेयाव जेरै जोङो बेयाव स जेरै आलारि बाथि फथि फोजोंनानै बेयाव जोङो थास' गोसोम बिफां बिनि उनाव आरो जेरै मैथा बेफोरखौ गायनानै जोङो न'खरनि सुबुङा एसे गायनानै होग्रोनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय जोङो जेरै हाजिरा